हेलौ औ नोंथां खोनादों?
आदसा दा नोंथां मा खालामनानै दं।
नोंथां नै ओरैनो दैमा जिंङायाव जिरायनानै दं आरो ना नोंथां।
आदसा ओमफाय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां।
जानायफ्रा दहायनो जादों नोंथां।
जानायफोरा जाबायबा- जाबायमोन जानायालाय नोंथां मा ओंख्रि नोंथां ओमफ्राय?
ओंख्रियाथ' जोंना अनलाजों माबासोमोन आरोना औवा मेवाइ।
अ आदसा ओ ओमफ्राय जों आ जोंना नाजों मैथा मोनहाय नोंथां। ओमफफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रियालाय दं।
फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथांनिसिम?
फोरमायनो हागोन नोंथां मा टपिक?
टपिकआ बेनो जे आथिखालनि जुगाव सुबुंफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जेंना जेंसिनि सायावहायो। नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा फोरमायलांनो हागोन। नामा बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो।
अ आथिखालनि जुगावथ' जों गोबां। गाव गावनि न' खाथिनि। बा न' खाथियाव सोलिबाय थानाय। गावजों गाव जालायबाय थानाय जेंना जेंसिखौ जों गोबां नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां। हमनानै लायो जों मा होनदों सोरबाया जादों। रां रां रुफानि थाखाय नांज्लायजायनाय गावजों गाव। आरो बिदा फंबायनि गेजेरावबो जों मा होनदों गोबां बेफोरबायदिनो रां रुफानि थाखाय। आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ बायदि बायदि जेंना जेंसिनि थाखाय जों मा होनदों। नांज्लाय खमलाय जानायखौ जों नुनो मोनखायो नंगौ ना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नगौ।
औ आरो मा होनदों जों बेफोरबायदिनो। ओ गोबां प्रब्लेमसफोरनि थाखायबो जों गावजों गाव जेंना जेंसि सालायनायखौ जों नुनो मोनो। फ्रि जेरै जों मा होन्दों?
जों जानाय लोंनायनि सायावबो जों जेंना जेंसिखौ जों गोबांथार जों। नुनो मोनो गावनि न'खरावनो आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो गावनि उसुंगुरिनि मा होनदों न' खाथि खालाफोर आरो न' खाथि खालाफोरजों जों दाउ अमा बेफोरबायदिनो बोरमा बेफोरबायदिनो आंनि बारियाव जेनेबब्ला हमना लायोब्ला बैसोनि दाउ अमाफ्रा हाबफैयोब्ला जों बेफोरबायाददिनि गेजेरजोंबो मा होनदों जोंनि बे सोलिबाय थानाय जेंना जेंसिया गोबांथार जोङो नुबाय थायो आर ना बिदिखौहाय जों नुगना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायदिनो जों मा होनदों निउसफ्रावबो जों गोबांथार गिदिर गिदिर गिदिर जोङो जेंना जेंसिफोरखौ जेंना जेंसिफोर जाबाय जालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नंना नोंथां जोंस औ जों मा होनदों सोरखौबा जों बिदिनो रां रुफानि थाखाय ब बुथाज्लायनाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालावथ' जों नुनो मोन्दों निउसावहाय खोनानो मोनदों मा होनदों रांनि थाखाय जे सासे आइजोआ गावनि हौवाखौ बा सासे बिसिखौहाय मा होनदों जरदानिफ्राय नाख्लायनानै बुथारनायखौबो जों नुनो मोनदों नंगौना नङानो औ आरो मा होनदों जों गोबांथार बिदिनो निउसफ्राव नुनो मोनबावोदि बेफोरबायदिनो नांज्लाय खमलायनि थाखाय जों मा होनदों गावजों गाव बुथार ज्लायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बे बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर सुबुंनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जेंना जेंसि खौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
ओं नोथां औ
औ आरो बेफोरबायाददिनो जों बिदा फंबायनि गेजेराव बा न'खरावह जों बिदिनो गोबां गारि घरानि थाखायबो जों गोबां बेफोरबायदि जेंना जेंसि जाज्लायनायखौ जोङो आथिखालनि जुगाव नुनो मोनसै आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबांथार ओ गिदिर गिदिर जेंना जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो बा जों गावजों गाव बेफोरबायदिनो जेंना जेंसि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां निस निउफ्रावथ' आथिखालावनो बेफोरबायदि गोबांथार बायदि बायदिनि थाखाय जों जेंना जेंसि जालायनायखौ नुयो जों बिदिनो मा होनदों, सोरहाबा बिदिनो मानदोग्रानि थाखायबो जों जालायनायखौ जों नुनो मोनो, आरो बिदिनो मा होन्दों सोरहाबा बेफोरबायदिनो रां रुफा खामायनायनि थाखाय बा रां रुफा, बांद्राय जानायनि थाखाय जों जेंना जेंसि बेफोरबायदिनो गोबां, जालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोबांथार बायदि बायदि रोखोम नि थाखाय जों गावजों गाव जेंना जेंसि जाज्लायनायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो मा होनदों
सोरनिबा नंखाय बाथ्राखौ जों लानानै मा होन्दों गावनि न'खरावनो जों गोबां जेंना जेंसि खालामजलायनायखौ जों नुयो बा बिदिनो सोरनिबा खोथाखौ लानानै नंखाय खोथाखौ लानानै मा होनदों ओ बेफोरबायदिनो गोबां नांज्लाय खमज्लाय बुज्लाय सुज्लाय जों बिदिखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथ नोंथां
औ
औ आरो मा होनबावदों बेफोरबायदिनो जों आथिखालाव जों नुनो मोनो ओ गोबांथार जों बिदिनो थानाय लुनाय बेफोरबायदि जों गोबां जेंना जेंसिखौ जों नुनो मोनो फ्राय, जों फ्राय बांसिनानो जों नुनो मोनो गासिबो मा होनदों रां रुफानि थाखाय जों, नांज्लाय खमज्लाय बुज्लाय सुज्लायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां,
औ
औ आथिखालाव जों गोबांथार बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मा होनदों, ओ जेंना जेंसि जाज्लायनायखौबो जों नुनो मोनो, दा नोंथाङाबो ससे बुंनो हागोन नामा? नोंथां।
औ हागोन नोंथां
औ
फ्राय खोथाखौनो खिनथा लांखाबाय आरोना नोंथां अब्लाबो आङो, एसे फोरमायनानै खिथाबावनोसै नोंथांनो, खोनादोंना नोंथां,
औ खोनादों नोंथां
ओ बिदिनो जों सुबुंफोरनि गेजेराव नांगौ बिदिनो जोंहा सुबुंफोरनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लायखौ होनोब्ला बिदिनो गोबां, खौ जोङो नुनो मोनो जाय जायखौ जो फार्सआवनो होनोब्ला निसा जिराद निसा जिरादखौ बिदिनो लाबाय थायोब्ला बिदिनो न'ख न'खरफोरावबो गोबां नांज्लाय खमज्लायखौ जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव, जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां,
औ
औ बिदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो आरो जोङो बिदिल' नङा जोङो हाफोरनि थाखायबो जोङो बिदिनो गोबां, नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जेरै जोङो बिदिनो अबाफोर साइड फारजों जोंनि हाफोरा बारा थाङोब्ला बा खम जायोब्ला बेफोरनि सायावबो बै सासे ओ हा बिगोमाजों जोङो बिदिनो गोबां ओ एना एनि नांज्लाय खमज्लाय फोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
उम आरो जोङो बिदिनो हाफोरनिल' नङा जोङो बिदिनो दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जिब जुनारनि थाखायबो जोंहा बिदिनो गोबां नांज्लाय खमज्लाया जायो आरोना नोंथां जेरै होननो थाङोब्ला जोंनि मोसौफोरा गनानै माइफोरखो जायोब्ला बैफोरनि सायावबो बिदिनो गोबां नांज्लाय खमलायखौ जोङो नुनो मोनो आरोबा जोंनि जिब जुनार बबबा मोनसे ओ सोरनिबा हैयोब्ला बैफोरनि आबादफोरखौ नोस्थो खालामोब्ला बैफोरनि सायावबो गोबां बिदिनो नांज्लाय खमज्लायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जों उम गामि एरियायावहाय जोङो गोबां इदिनो नुनो मोनो जे दोनखारलायनाय खारलायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां? बैफोरनि सायावबो जे हौवा बा हिनजावफोरा बिदिनो गुबुन हिनजावफोर खौ गोसो थोलायो बा मोजां मोनलायोब्ला बैफोराव खारलायलायनाय जायोबा बैफोराबो बेफोरनि सायाव गोबां नांज्लाय खमस्लाया जायो आरोना नोंथां, औ आरो जोङो बिदिनो, फरायनाय फरायनाय समावबो बिदिनो सोरबाबा बिदिनो मेगन सानायफोर थायोना नोंथां, सोरनोबा एर नानै होगोन बा बिदिनो गोदाव सोराव बाथ्राफोर बुंनानै होगोन बे फरायबाय थानाय समावनो, बेफोरावबो बिमा बिफाया खोनायोब्ला बिदिनो गोबां दावराव दावसिफोरा जायो आरोना नोंथां। फरायनायनि सायावबो जे जोङो बिदिल' नोङा जोंहा जे गारि मथरनि सायावबो गोबां नांज्लाय खमब्रायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै जेरै होननो थाङोब्ला बिदिनो सासे सुबुङा जेब्ला गारिखौ हायो न'निफाय दिहुनो अब्ला बबबा दाबसे जायाव थांनो ओंखारोब दा बे गुबुन दाबसे जायगायावहाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जे फैबाय थानाय जे सासे सुबुङाबो बैफोर गारिफोराव सौदावलायोब्ला बैफोरनि सायाव बिदिनो गोबां एना एनि बा नांस्लाय खमस्लायफोरा जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ आरो बिदिल' नङा जोंहा बिदिनो दैफोरनि थाखायबो जोंहा बिदिनो गोबां नांज्लाय खमलायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
उम जेरै होनोब्ला बिदिनो सोरनाबाफोर मथर फोर गाज्रि जानानैहाय बिदिनो बानायालासेनो ओ उम सप्ता ओ मास मोनसे गाहाम थायोब्ला बैफोरनि सायावबो गोबां बिदिनो नांलाय खमलाय जायो मानो होनोब्ला आ थिखालनि जुगाव जोंना इदिनै स्मार्ट ओ माबास कारेनसो जाबाय नालाय नोंथां ओम बैफोरावबो बिदिनो गोबां रां फोरा खारो आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ ओमफाय बै बिदिनो खारबाय थायो नालाय बैफोर रांफोराबो बेखायनो बै न'खरनि मालिगा जे दै गजाबाय थानाय बैफोरनि सायावहाय एसे एनै बुंनायावनो गोबां बिदिनो नांज्लाय खमलायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो दाथ' आथिखालनि जुगाव फैसा नङाब्लानो जेबो नंला नोंथां।
औ औ।
औ जायनि थाखाय बेफोराव बोहाय बिदिनो गोबां सुबुंफोरा सोरनावबा दाहार लाथ'नाय बा सोरनावबा बिदिनो बिथ'नाय बा इदिनो ओ जे खामानि मावनानै जे मोननाय रां फोरखौ होयियाव बेफोरावबो बिदिनो गोबां ओ एना एनि जानाय खौ जोङो नुयो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोंहाथ' दा बिदिबो बिदि जालायलायबाय थानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालनि जुगाव बिदिनो रां रुफानि जुगसो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो रां रुफानि सायावनो गोबां नांज्लाय खमलायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बिदिल' नङा जोङो बिदिनो सोरहाबा दाय गैयै समाव जे पुलिसफोरा लाङोब्ला बैफोरनि सायावबो जोंहा बिदिनो गोबां एना एनि जानायखौ जोङो नुनो मानोना बैफोर सुबुं मानोना बै सुबुङा दायखोनो मावाखैमोन नालाय बैफोर पुलिसफोरा दाय गैयै सुबुंफोरखौ लांनायखौ जोङो नुयोब्ला बै फोरावबो गोबां एना एनि जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बेल' नोङा जोङो इदिनो लामा सामानि थाखायबो जोंहा बिदिनो गोबां एना एनि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बिदिनो गोबां लामा जेरै ओ सोरहाबा सोरहाबा दानि जुगाव बिदिनो हा गैजायिफोरा लामाबो गैया जायो अब्ला एसे खरलेबसे जोंनोबो लामा हो होनलायनायावबो बिदिनो गोबां नांज्लाय खमज्लायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ दानि जुगावहाय आथिखालनि जुगावहाय
औ खोनादों नोंथां।
औ आरो जोङो बे गारि मथर सोरनावबा बि थ'योब्लाबो बैफोराव जोङो अबबाफोर थांनायाव जायोब्ला। थांनाय जायोब्ला बैफोर गारि मथरफोरा गाज्रि जायोब्ला बिदिनो बेफोरनि सायावबो गोबां ओ बाथ्राफोर लाज्लायनायाव गाज्रिफोर जानायावहाय बिदिनो नांज्लाय खमलायखौ जोङो नुनो मोनो आर ना नोंथां।
औ औ औ।
औ ओ आदसा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय दा नोंथांजों ससे दसे सम रायज्लायलायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बिदिबा दोनथ'लायसै खोमा नोंथां। औ दे नोंथां जोबब्ला।
औ।